हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां।
अ दायो मा खालामगासिनो दङ? नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां।
ओ अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ अब्ला जोङो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो मा मानो गायोबा जों बिफां लाइफांखौ गायोब्ला जों मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ अब्ला नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होदो
औ औ जों बिफां लाइफांखौ मानि थाखाय गायो होमबा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जों बिफां लाइफांखौ मानो गायो बिफां लाइफाङा जोंनि नि थाखाय मानो गोनांथि गिबियावनो जोंहा बिफां बिफां लाइफांखौ जोङो गायनोबा बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दो खोन्थाग्रोनोसै आङो गिबियाव माबायदि गायनांगौ जोङो औ बेफोरखौ बिफां लाइफां होनबाथ' बिफां लाइफाङाथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा गोबां दंफां लाइफां गुबुन गुबुन नाम जेरै गिदिर गिदिर दंफां फिसा फिसा दंफां बेफोरबायदि दं आरो गोबां रोखोमनि जोङो औ बेफोरखौ जोङो सिगाङाव गायग्रोनानैसो गिदिर जाबासो माबायो नालाय इदिनो जोंनो खामानिफ्राव सोलियो आरो जोङो बिफां लाइफां बिफां गायनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोङो हां लानायावहाय जोंनि हां लानाय हां लानायावहाय आबहावाफ्रा मोजां जानायनि थाखाय आरो औ जोंनि जोंनो बुहुमाव थांना थांनो थाखाय बा जोंनो बिफां लाइफांखौ नांथारगौ नङा होमबा जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो औ बिफां लाइफां थाबासो जोङो हां लानोबो हायो।
औ
औ आरो बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंना बे बुहुमाव थांना थानायानो बिराद गोब्राब होनजायो आरो बिफां लाइफां थाबासो औ औ बिफां लाइफां थाबासो जों बे बुहुमाव थांना थानो हागोन आरो
औ
आरो औ जोंनाथ' इदिनो बिफांफ्रा गोबां खामानियाव होयो नङा होमबा नोंथां औ जेरै औ बिफांफ्रा बिफां गिदिर गिदिर दंना जेरै गाम्बारि साल सिगुन बेफोरबायदि बिफां गिदिर गिदिरखौ जोङो न बानायनायफ्रावहाय बाथाम थगथा हानाय फ्रावहाय खामानियाव होयो आरो औ
औ
खामानि बेफोरबायदि खामानियाव होयो आरो आरो बैफोरथ' साल सिगुन दंफांफ्राथ' दाथ' बारा नुनो थांला नालाय गोदोनि समावसो बिराद दंमोन ना बेफोरो औ मोनलाबायोमोन आरो औ बिनि थाखायनो बहुद गोबां रांनि बिबां होनानै जोङो बायनांगौ गोनां जायो आरो बेफोरबायदि दंफांफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो दे
औ औ बिफां लाइफां होनोब्लाथ' नोंथाङा जि फोरमायलांदों बियो गासिबो थारैनो सैथोआनो गोजा
उम
औ नोंथाङा जे बुंलांदों साल सिगुन बेफोरबायदिखौ गोदोनि समावसो गोबां मोनोमोन होननानै औ बेफोरो जाहैबाय मोनसे बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोर नङा होनबा।
औ नंगौ बेफोर बेफोर औ बेफोर दंफां लाइफांफोरखौ नोंथांमोननिथिं थिं मोननो थाङो नामा नुयो नामा?
ओ नोंथां बेफोरखौथ' जोंनिखैजायहायो बारा नुनो थांला। गाम्बारिफोरखौहायो ओ इदिनो फांसे फांनै बिदि नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो बुहुद खम जालांबाय आरो ओ
औ
माने हानद्रेदवहायो ओइटि पार सेनसोआनो गैला होनजायो मानो होनबा जोंनि जायगायावथ' नुनोनो मोना बे फोरबायदि साल सिगुन बेफोरबायदि थिथासाब बा बेफोर बायदि बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोर
उम उम उम गोदोनि समाव
बिफां लाइ औ औ गोबां मोजां होननायखौ गोबां मोजां होननाय जों खोनादों आरो ना नों थां बे साल सिगुन गाम्बारि थिथा साम्फा बेफोरबायदि दंफांफोरखौ माने न' लु नायाव ओ जेरैहाय बाथामफोर हानाय बिदिनो ओ फालें बेफोरबायदि औ
औ गोरा नालाय बेफोरो दंफाङा एम्फौ एम्फौ अरनो हाया होननाय खोनादों आरो
औ औ नोंथां एम्फौ अरनो हाया औ गुन अरनो हाया बेफोरबायदिखौहायो जोङो मिथिनो मोनो आरो मे गनजोंनो नुनो मोनो आरो मानो होमबा गोदोनि समाव बायनाय फोरानो आथिखालसिमाव माथो गोबां मोजां मोजां थानायखौ नुनो मोनो।
औ औ जेबो जाया आरो ना औ
ओ बिफां लाइफांखौथ' जोंनो हायो जों सुबुं माहारिया गायखानांगौ नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो औ बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा थांनानै थानो हाया मानो होनोबा जोंनो हायो हां लानो थाखाय जोबोद गोनां नालाय
औ औ जों माने अक्सिजेन गेसफोरखौ जों बिफां लाइफांनि बसो मोनो आरोना नोंथां औ आरो बिसोरो जों हगारनाय गेसखौ लायो आरो
औ बिसोरो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो लायो। औ बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौहाय माने गायबाय थानांगौ आरो ना नोंथां औ जेरै बिफां लाइफाङा जोंनो
औ दे दे दे बुं
ओ बिफां लाइफांखौहायो जोङो गोबां गोनां जायो मानो होनबा जों नाङि बिफां लाइफां जेरैहायो बिदिनो माने दालाय दासा बे दानना होनायफोरखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नङा होनबा नोंथां बिफां लाइफांनिफ्राय जेरैहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावहाय जेरै जोङो बनफोर बाहाय ना बेफोरबायदियावहाय जोङो बाहायो आरोना नोंथां माने गोबां गोबां माने बेखार खामानियावहाय थांनाय नङा माने बियो गोबां इउसफुल इउसफुल खालामजानाय मोनसे बिफां लाइफाङा माने जोंनि थाखाय गोबां माने हेल्पबो होयो आरोना
औ आरो बिसोनि दंफां लाइफांफोरा जेब्ला गायनानै देरगोन ना बिसोरनियाव फिथाइ थायगोन अब्ला बिफोरनि फिथाइफोरखौबो जों जानानै भिटामिन मोनो आरो आरोना नोंथां औ जेरै थाइजौ औ थाइजौ आपेल मुदुफु बेफोर
औ औ जाय जों जेरै माने जाग्रा जायखौ जोङो फिथाइ थायग्रा जाय जों जाजाग्रा बेफोरखौबो जोङो गायनानैहायो दोननांगौ नङा होनबा नोंथां मानो होनबा जों इयुनावहाय माने बियो फिथाइ होयोबा जोङो मोनजाबाय थायो जेरै बोसोरै बोसोरैनो मोनजाबाय थानाय खौ जोङो नुनो मोनो बा मोनजाबाय थादोंआनो नङा होनबा नों
औ औ औ नंगौ बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ ओमफ्रायबो जों गोबां भिटामिन मोनो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनि देहायाव भिटामिन खमि जानायफोरखौ बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जानानैनो जोङो फुरा खालामनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो जों जों जेरैहायो जों फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां गायनानै जों फिथाइ सामथाय मोनगोन जेरै जोङो बिदिनो दालिम बिफां फोर गायोबाथ' जों दालिमा जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय ओमफ्राय जोबोद मोजां नङा होनबा नोंथां जेराव जोंनो औ औ जेराव जोंनो थै होयो जोंखौ सक्ति खालाम दामो नङा होनबा नोंथां औ औ
आरो आमलाय फिथाइफ्राबो जोंनो खानायनि थाखायबो मोजां
औ नंगौ नोंथां
औ औ
औ बिनिखायनो जोङो औ
औ दंफां लाइफांखौ जोङो आरो गाय गायथारनांगौ आरो गायथारनांगौआनो आरो जेनेबा जोङो गरमफोरनिफ्रायबो रैखा मोनो नङा होमबा दंफां लाइफां सिङावहाय थानानै जिरायनानै सायाफ्राव औ औ बेफोरनि बारफोर बारनायफोराव सुदेम बारफ्राव जों जिरायना थानो हायो आरो बिफां लाइफां गरम गरम बोथोरबाथ' जों बांसिनानो दंफां लाइफांनि सायाफ्रावसो थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिफां लाइफां सायायावहाय थायोब्ला जों बे बिफांनि सायायाव थायोब्ला जोबोद गुसु मोनो नङा होनबा नोंथां जोबोद थानो मोजां जायो जेराव जोंनो अक्सिजेनाबो जोंना औ जेरै जोंना अक्सिजेनाबो एभेलेबेल मोजां जायो जेराव जोङो बिफां लाइफांखौनो गायाब्ला जोङो अबाव अक्सिजेन मोजां मोननाय नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो टाउन सोहरावथ' जों बिफां लाइफां खमनि थाखायनो जों अक्सिजेनखौ मोजां मोना नङा होनबा नोंथां
औ औ है टाउन सहरावथ' जोङो बिफां लाइफांखौनो नुनो मोनला आरो सब खाथि खाथि न' जाजोबबाय नालाय औ
नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों गामि एरियायावहाय माने औ बुंलाय नोंथां
बेयाव थानानै नोङो बिफां लाइफां गोनाङाव थांबा नोङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो गुसु गुसु सुदेम ग्रिन ग्रिन नायनो जोबोद समायना नु गोन आरो नोङो बेरायहैबा औ औ
बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जो बोद गोनां नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो गामि एरियायावथ' जोबोद मोजाङानोखा नङा होनबा गेजेराव जोङो बिफां लाइफां औ गासिबनावबो माने लामा लामा थाजोबखायो जेराव जोङो बिनिखायनो बिफां फांसे फांनै दानफैयोबा जोङो फांब्रै फांबाखौहाय गायफिनना दोननांगौ आरो
औ आरो जोंनिया बिफां लाइफां गायबासो जोंनियाबो बोथोरा ओ अखा हानायफ्राबो सम बाय सम हायो जोंनिया बिफां लाइफांफोर गायबासो अखा हानायफ्राबो औ टाइम बाय टाइम हायो आरो आरो बिफां बिफां लाइफां गायाबाथाय जोंनिया बिदुंफ्राबो गोबां जायो आरो गरमफ्रा थानो हाया जायो आरो औ होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय औ औ
अब्ला जोङो बेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ
औ दे गोजोन्थों
औ गोजोन्थों।